खोदोंना नोंथां हेलौ औ नोंथाङा फ्रि दं ना?
औ दङ।
औ नोंथांजों एसे बाथ्रा सावरायनो होननानैसो आं नोंथांखौ फन खालामनाय जादोंमोन। एसे औ एसे दैज्लां बोथोराव मा बायदि मा मा आबाद मावनाय जायो बेनि सायाव एसे फोरमायनो थाखायसो आं नोंथांनो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नोंथां फोरमाय जागोन दे।
औ औ। दा दैज्लां बोथोर होनोब्ला जों बयबो मिथियो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
आं दैज्लां बोथोराव जों दैज्लां बोथोरबा गायनाय फुनाय बा माइ माइखेना मैगं थाइ आ जेरै माया माइ माइ गायनाय माइ आबाद मावनाय जायो आरो जेरै ओ मैगं थाइगं होनोब्ला मैगं थाइगंनि नाम मोनोब्ला बहुतथा नाम दोङ नङा होमबा नोंथां जेरै
औ नोंथां औ
जेरै जिंखा जिंखा आबाद मावनाय जायो दैज्लां बोथोराव आरो बिथिं पटल दोङो पटल बो मावनाय जायो औ औ भिन्दि थिग बेबायदिनो ओम लेस्रा लेस्रा बिदिनो ओ जोगोनार जेरै लाव खुमब्रा बेफोरबायदि आबाद मावनाय जायो नोंथां
औ
आरो जेरै माइ होनोब्ला माइयावबो जोंनिया बहुदथा बिभागनि बा जेनेबा बहुदथा मुंनि माइ आबाद दोङो नङा होमबा नोंथां दैज्लां बोथोराव जेरै औ गायजानाय जेरै रन्जित दोङो बा जोसा दोङो माइब्रा जोसा ओ बिथिं आइजुम जेरै
औ गंगा जमुना
गंगा जमुना आरो दानि दानि आथिखाल जुगाव दा गोदान गोदान माइ ओंखारबोबाय जेरै गोदान गोदान जोलै लाबोनाय जायो गोजाननिफ्राय जेरै बंग'स्रि जेरै
औ
मथुर पसाथुर आरो जेरै बायदि बायदि दङ आरोना नोंथां
औ औ नोंथां
औ औ जेरै आरो आस्राबो फोनाय जायो जेरै थिया फैयो थिग बेबायदिनो आस्राबो फोनाय जायो जोंनि जायगाजों नोंथांमोननि जों मा मा बेफोरबायदि माइखौ बांसिन मावनाय जायोबा मैगं थाइगंखौ मा मा खौ बांसिन गायनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा
जोंनिथिंबो बेफोरबायदिनो माइ आबादखौथ' मावो बेफोरबायदिनो ओ नोंथाङा जा बुंदो बेफोरबायदिनो गंगा जमुना जोसा माइब्रा आरो आथिखालनि गोदान गोदान ओंखारनाय बेफोरखौ गासिखौबो मावनाय जायो
औ
बेफोरबायदिनो जोंथ' आबाद मावनो थाखाय माइ आबाद मावनो थाखाय बेफोरबायदिनो जोङो मा होनो बेखौ खोथिया खोथिया फोग्रोना लानाय जायोना आरोना औ। बेफोरबायदिनो बे खोथियाखौ फोनो थाखाय जा माइनि बे बिदान। बिधान बुङोना बेखौ बे
ओ सानथाम सानब्रैनि थाखाय सोमना दोननाय जायो। औ सोमना दोननानै बेयो जा गाजा ओंखारो अब्लाना बेखौ फोथाराव हालेवनानै मै बोनानै बेखौ फोनाय जायो बेखौ खोथिया फोनाय बुङो। औ बेयो बेनि उनाव ओ से दानसोनि उनाव बेखौ औ बेयो खोथिया महरै ओंखारना बेखौ गायजानाय जायो। बेखौनो औ गायनानै माइ आबाद माइ गायनाय बुङो बेखौ बेफोरबायदिनो आबाद मावो ओ मैगं थाइगंनि बेलायावबो जोगो नार, जिंखा
औ औ
बेफोरबायदिनो पथल, भेन्दि, लेस्रा बेफोरबायदि आबाद मावनाय जायो औ।
नोंथांमोननि साइटजों आं मेसें बोथोराव मा बांसिन मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
मेसें बोथोराव बेफोरबायदिनो आलु आरो जोगोनारबो थायो। मेसेंनि जोगोनार औ लेस्रा
औ बानलुबो
औ औ बानलु बेफोरबायदिनो औ बे जों जा थाव जायो। बेसर बुङो बेखौ औ बेफोरबायदि बेसरनिबो आबाद मावनाय जायो। बेफोरबायदिनो मेसें बोथोरावथ' जोंनि गोथां मैगं होनोब्ला लाइ लाफा बेफोरबायदिनो फालें बेफोरबायदिबो आबाद मावनाय जायो आरो बे फोरनिबो गोथां मैगंनिबो औ बेफोरबायदिनो दुन्दियाफोरा
औ औ दुन्दियाफोर औ
बेफोरनि सायावबो आरो गुबुन गुबुन गोबां आबाद दंबावो नोंथ नोंथाङाबो एसे फोरमायनाय मेसें बोथोराव माबायदि आबाद मावनाय जायो?
जोंनि साइडजोंबो थिग बेबायदिनो नोंथाङा बुंनो थांनाय बायदिनो जेनेबा आलुफोरखौ गायनाय जायो।
जे जेनेबा जों आलुखौ बोरि गायो होनोब्ला जोङो आगोलाव जोंनो बिदा नांगोन नङा होमबा आलु बिदान जेरै आलु बिदानखौ जोङो बा फार्स्टआव जों आगोलाव जोङो जेराव आलुखौ गायगोन जों बे हाखौ एवग्रोना लानांगोन नङा होमबा नोंथां? एवग्रोनानै बा जोंनो जिखिनि नांगौ हासार हासारखिनिखौ लाबोनानै बा बाजार हाथाइफोरनिफ्राय बायना लाबोनानै बा न'खरनि गोबोर बा मोसौनि मोसौनि गोबोर हासारफोरखौबो बो होनाया माने साबसिन जायो मानोना बे अर्गेनिक हासार जायो नालाय। थिग बेफोरखौ होनो मोनबा साबसिन जायो आरोखि जेनेबा बेफोर हासारखौ लाबोखांनानै बा जोङो जेराव आलुखौ गायगोन बे जायगायाव जोङो एवना नानै म हासारजों लोगोसे एवफानानै थिग बेबायदिनो जोङो बे, ओ, लौखौथ' लाब खाना दोनबाय नालाय जोङो थिग बेबायदिनो एवखांनानै बा हाखौ जोङो गुन्दै खालामखांनानै हासार थासार होखांनानै थिग बेबायदिनो जोंनियाव मोनसे मोसौदो हालेवग्रा मोनसे नांगोल होननाय दङ मिथिगौ ना नोंथाङा नांगोल? औ बे नांगोलजों नांगोलजों जोङो सिनबो बोना लानांगोन जेनेबा सिदा सिदानो बे खनानिफ्राय बै खनासिम सिदा सिदा बोना लानानै थिग बेबायदिनो बोना लानानै जोङो आलुखौ आलुखौ होलांनांगोन आरो बा जेनेबा से फुट गोजान गोजानाव होनानै जोङो थ्रि गालांनानै होलांनांगोन आरो
औ नोंथां
बेबायदिनो हो-होखांनानै थिग बेबायदिनो हाखो खोबनानै आ खौ खोबनांगोन आरो बे हादों
औ
औ थिग बेबायदिनो औ थिग बदिनो जिबा सानसो थानानै बेयाव हाग्रा रज'योब्ला हाग्रा रज'योब्ला जों जावना होनांगौ जायो। जाहाथे हाग्राया आलुखौ आलुखौ साग्लोबनानै जाहाथे आलुखौ बुथारा एबा खहा खालामा
औ
बिदि आरो बेबायदिनो जावखांनानै आलुआ एसेसो गोजौ जायोब्ला जोङो बे आलुआव हाखौ फबना होनांगौ। एसे एसे आलु गुदियाव थिग बेबायदिनो फबना होनांगौ जायो आरो थिग बेबायदिनो दान मोनथामसो थानानै जोङो आलुखौ मोननाय जायो। खोनादोंना नोंथां? औ, औ थिग बेबायदिनो जिंखाफोराबो थिग बेबायदिनो जों
हालेवनानैबो गायनो हायो। बा जोङो खदालजों एबा जावनानै बेजोंबो जोङो जिंखाफोरखौबो लाबोनानै बाजारनि फाय लाबोनानै एबा माबानानै जों थिग बेबायदिनो बिदानखौ लाबोनानै बा जिंखा बेगर नानै थिग बेबायदिनो जोङो हायाव फबना होनांगौ जायो आरोखि नोंथां। बेबायदिनो पटलफोराथ' आरो बेनि पटल आगोलाव थाखानाय बा बिफां बोराइनि थाखानाय बिजौखौ गायनांगौ जायो जोङो पट
औ औ नोंथां
औ थिग बेबायदिनो बानलु फुलि बानलुफोरखौबो जों फुलि बायनांगौ जायो एबा बानलुखौ जों नारसारिनिफ्राय लाबोना फोनानै जोङो माबानोबो हायो थिग बेबायदि आरो नोंथां जोंनि साइडजों अब्ला नोंथां समाबो जाबाय अब्ला नों नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों नोंथां
औ नोंथां आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय
औ अब्ला दोनथ'नोसै होनबा नोंथां गो गोजोनथों